हेल' औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों। अ नोंथाङा दायो बिजिमोन नामा एसे?
बिथ' नङा ओरैनो दं नोंथां।
औ ओरैनो दंबा आं नोंथांजोंहाय माने मोनसे खोथा लाना फैदोंमोन आरो जेनेबा बिनि खोथाखौ जों एसे ओरैनो बेव बेखेवलायनो होननानै। नोंथांआ रायलायनो हागोन?
औ हागोन नोंथां
अ आं माने एथा खोथायानो जाहैबाय माने जों सानैजों सल'बाथा जों सानैजों फोरमायलायनानै बेनि ओंथिखौ मिथिनायनि आरोना बेनि सायाव रायज्लायनो होननानै फन हरदोंमोन आं ओ नोंथांजों आं सावरायनो सानदों आरो बेनि खोथियावनो
औ
औ होमबा आं फोरमायग्रोदों ना नोंथांनि सिगाङावहाय।
हेलौ
औ होनोमबा आं फोरमायग्रोनो
औ-औ-औ जागोन दे
होमबा आं मोनसे सल' लाना फैदों नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय। जेनेबा बिदिनो आरो मोनसे जों माबायावहाय जंगलाव बिदिनो गोबां जोंनाथ' जिब-जुनार थायो नालाय गिदिर फिसा गासिबो थायो नङा होमबा। बेयावनो मोस्रोमफोरबो बिराद दंमोन आरो बेवहाय गुमाबो दंमोन आरो दा बिदिनो गरम बोथोर सम- माने मोस्रोमफ्रा माने गोबां खस्थ' खालामदों मानोना नोंथां मोस्थोमफ्रा बिराद बिदि बिराद बिदिनो खस्थ' खालामनायखौ जों नुयो बे माने बे सम गरम बोथोर समावहाय बे उ मोस्रोम नागिरथिंगासिनो माने गावसिनि थाखाय आदार नागिरथिंगासिनो माने इयुननि थाखाय माने इसोरो जमा खालामनानै दोनदों बा गावसोरनि गथ' गथायनि थाखाय खस्थ' खालामदों। इसोरो आदार नागिरनानै गावसिनि न'आव लांनानै जों इसोर जमा दोनदों जेरै जोङो माइखौहाय आबाद मावनानै दुलियावहाय जमा दोनो बेबायदिनो इसोरबो दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय सानसे सम आरो इसोरो मोस्रोमफोरा बिदिनो गावसिनि न'निफ्राय एसे गोजानाव थांनानै आदार नागिरबाय थानायावनो इसोरो मासे माने गुमाखौ लोगो मोनबाय बे गुमाया माने ओरैबायदि रंजागासिनो माने दंफां सायायावहाय मेथाइ खनै-खनै मोसागासिनो माने। दाना बेफोरखौ नुनानै माने मुस्रोमफ्रा थांनानै बे गुमाखौ बुंहैबाय आरोना ओइ गुमा नों मानो एफा रंजागासिनो नोंहा जेबो खामानि गैया नामा इयुननि थाखाय जेबो साननाय गैया नामा एसे एनै खस थ' खालामा नाङा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेयो गुमाया बेखौ खोनानानै मिनिनानै होनफिनबाय आरो ओइ जाम्बाफोर खस्थ' खालानै मा मोननो लाइफखौ इन्जय खालामनांगौसो जाहैबाय माने इदिसो बुंबाय। ओमफ्राय मोस्रोमफ्रा होमबाथ' होनफिनबाय आरो ए दे बिदिब्लालाय जेब्ला सम फैगोन नों बुजिगोन होननानै मोस्रोमफोरा थांफिनबाय गावब गाव खामानि मावहैबाय बिसोरो गावसिनि जानांगौ मानांगौ बेफोरखौहाय जमा खालामबाय नागिरथिंबाय इदिनो गोबां सम बारलांबाय इदिनो गोजां बोथोर हाबांबाय आरोना नोंथां। खोनादोंना
औ-औ खोनागासिनो।
औ इदिनो गोजां बोथोर हाबांबाय ओमफ्राय ओ गोजां बोथोर हाबांनायाथ' जेबो नङा दे बारु इसोरो मोस्रोमफ्राथ' गावसिनि आदार सादारसे दंजोबखायो दा मालाय इसोरो सिगांनो खस्थ' खालामखाबाय दा गोजां बोथोराव इसोर आराम जायै-जायै आराम जिराय-जिराय जानांगौल' आरो दा ओमफ्राय बे गुमायाथ' जेबो खस्थ' खालामाखैमोन गावनि इयुननि थाखाय जेबो दोनाखैबोमोन जानाय आहार फोरखौहाय लाहार फाहार जेबो खालामाखैमोन दा बे समावहाय बेयो गोजां बोथोरावथ' इदिनो जानाय मोननायफोरखौबो बिराद खस स्थ' जायो जिब जुनारनिया जानो मोननो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो बियो साननैसोखौ गोबां खस्थ'यै मोनबाय मोननाया नाथाय लास्टाव जेब्ला इयो हाथारला होमबा बेयो मोस्रोमफोरनि न' खाथि थानानै बुंहैबाय गुमाया आरोना ओइ अ ओइ मोस्रो फोर अननानै आंनो एसे हरदो आदारखौहाय होननानै दाना बेखौ खोनानानै मोस्रोमफ्रा होनफिनबाय आरो नोंथ' जोंखौ मिनिदोंसोमोन बै समाव जेब्ला जोंङो नोंखौ बुंदोंमोन गावनि जानायनि थाखाय एसे खस्थ' खालाम होननानै इयुननि थाखाय नाथाय नोङो जोंखौ मिनिफिनदों होननानै ओहो जों नोंनो होनो हाया जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ थांफिनदो होननानै जाबाय। बिदि बुंनानै मोस्रोमफ्रा हाबहैफिनबाय गावसिनि न' सिङाव ओमफ्राय बिदिनो बे मा होनोमोनलाय गुमाया थांफिननांगौ गोनां जाबाय आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थानानै बे गुमाया गावनि जिउखौहाय खोमानांगौ जाहैबाय मानो होनबा बेहा जानो लोंनो थाखाय जेबो गैला। गुसुजों रानथाबनानै माने गैला आरो एदिनो जिउ गोमालांबाय। दा नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों आरोना आं बे खाहानिखौ नोंथांनि सिगाङाव मानो फोरमायनाय बे जों खाहानिजों बे सोलोंथाइ गम मोनोदि मानोना जोङो मा होनोमोनलाय राइट टाइमावहाय जोङो खस्थ'खौ जों खालामनांगौ। इयुननि थाखाय जोङो मोनसे राइट टाइम फैखायो जे टाइमाव जों माने मावनांगौ। खामानिखौहाय जों बै टाइमाव मावाब्ला जोङो मा होनोमोनलाय इयुनाव बैखौ जोङो जोंनि फिथाइखौ मोनगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हाया बिदियै आरो ना जेरै जेरैहाय बुंनानै लायोबा जोङो मा होनोमोनलाय उनफोराव आर्मिफोर लानोबा जों दानिफ्रायनो जोङो हमना ला जों गावनि फिटनेसखौ जों नायखानांगोन आरो एसे- एनै जों फरायनांगोन। एगजामफोरनि थाखाय बेफोरबायदि आरो जों खस्थ'खौ खालामनांगोन जों फिउचारनि थाखाय।
औ औ सैथो।
आंनि फोरमायनायाथ' बेनो आरोना नोंथांनि सिगाङावहाय दा आंथ' आंनि खाहानिखौ फोरमायबाय नोंथांनि सिगाङावहाय। ओंथिया जादोंबाबो जायाखैब्लाबो आं माने नोंथांनिफ्रायबो मोनसे बिदिनो सल' बा खाहिनिखौ माने खोनासंनो गोसो जादोंमोन। बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हायोब्ला?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। आं नोंथांनो मोनसे ओ सल'बाथा फोरमायनो सानदों गोदोनि आबै- आबौ आबौआ जिथु जोंनो खोन्थालांनाय एबा फोरमायलांनाय
औ।
फोरमायनो सानदों ओ मासे ओ दाउब' आरो मासे दावरायनि ओ माने सल'बाथा फोरमायनो सानदों नोंथांनो।
औ।
बेबायदिनो मोनसे बागानावहाय दाउब' आरो दाउराय थायोमोन आरोना नोंथां। बिसोर मानैया माने बिराद रंजा- बाजायै मोनसे बागानाव थानानै बेबायदिनो थायोमोन। आरो माने बिसोर बागानाव थायो। अब्लाबो माने दावरायआ एबा जोबोद माने दुगामोन आरो। गावनि ओ गाब गोनां गांखौ लानानै जोबोद दुगा देखायोमोन। दाउब'नि सिगाङाव। मानो होनोब्ला दाउब ओ दाउब'ना बेबायदि दावउरायआव दावरायनाव गोनां बायदि जिथु गाब गोनां गां गैया। ओंखायनो माने बिराद माने दावउब'नि सिगाङाव देखायोमोन आरोना बियो। जोबोद दुगा माने आंनावसो बेबायदि समायना दं दा दं होननानै देखायोमोन आरो माने दाउब'नि सिगाङावहाय जोबोद बेबायदिनो मोसा- मोसा एबा गावनि गांखंखौ एबा गांफोरखौ फुवारनानै देखायबाय थायोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो दाउब'आ माने जोबोद बेबायदिनो रागा जोंनाय फैबाय आरो मोनसे माने बेबायदिनो गावखौहाय फसााह देखायबाय थायो एबा बेबायदिनो लासिं सिं खालामबाय थायो नालाय बेबायदिनो सानसेखालि माने दाउब'आ रागा सोंबाय माबाखौहाय दावरायाइखौ आरो ना, रागा जोंनानै सानसेखालि बेबायदि बेखौबो माने बेबायदि साजा होफिननो थाखाय माने थैयारि खालामबाय आरो दाउब'आ औ दाउब'आ औ बेबायदिनो माने दाावराइखौ लिेंबाय आरो बियो जिथु
औ
जों मानैबो जोङो अख्रां अख्रांआव बिरबायनानै फैनि थौ होननानै लिंबाय आरो ओमफ्राय बेबायदि लिनायावहाय दाउब'आ माने दाावरायाबो औ थ' औ होनबाय आरो ओमफफ्राय बााद बेबायदि बिदिनो बिरबाय मानैबो बिरनानै माने बेबायदि दाावरायाथ' बेबायदि बिरनो हाया नङा होमबा नोंथां जेरै दाउब'आ अख्राांाव जेरै बिरदावलांनो हायो बेबायदि बिरदावनो हाया माने दाावब'आ जे अख्रां गोजौआव बिरलांबाय ओमफफ्राय जिथु दाउरायाथ' बिरनो हाया बेबायदिनो माने थालांबाय आरो ना माने सानबाय आरो बे माबाया दावरायाया सानबाय अ माथो बे जोबोद गोजौआव बिरलांनो हायो नाथाय आं मानो बेबायदि बिरनो हाया होननानै सानबाय आंनावथ ' एफा मोजां गाब गोनां गां दं बेबायदिनो समायना गाब फोनां गांखंफोर दं आं मानो बिरनो हाया दाउब बायदि होननानै सानबाय आरो अब्ला जे माने रिलाइस जाबाय आरो माने बेखौहाय बा बेनि साजाखौहाय होफिननो थाखाय माने दाउब'आ बादला लाफिनबाय आरो माने बादला लायोब्लासो एबा बेबायदिनो बेनि साजा एबा गल्थिखौ बुजायफिननो थाखायथ' माबा मोनसे खालामफिननांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
बेबायदिनो सानसे सम रिलइस जाबाय बेबायदिनो बेनावथ' बेबायदि आंनि बायदि गान गैया मा गैया बांद्राय गां गैया बेबायदि होननानै सानबाय आरो गोसो सिङाव ओमफफ्राय बेबायदिनो गोसोआवहाय दुखु मोनफिनबाय खोमा माबाया दावउरायाबो दावरायाइाबो सानसेखालि बिदिनो रिलेक्स जानानै बुमबायाया आरो बे ा दाउब'नि सिगाङाव नों माने बेबायदि एफा गोजौ बिरलांनो हायो नाथाय आं मानो बिरनो हाया होननानै बे बुंबाय आरो दाउब'आा दाउरायाइखौ मानो ओ गावनि बेबायदिनो गाब गोनां गांखौ लानानै एबा गां गंग' लानानै बांग्राय ओ दुगा देखाय नङा एबा बांग्राय दुगा जानाङा
औ
बे बिदि होननानै बुंबाय आरो मानो होनोब्ला बयनावबो माबा मोनसे न'थिं खोमै थाखायो नङा होमबा नोंथां
उम नोंगौ
ओ आं बे स्ट'रियाव बेखौनो एबा ओ बुंनो फोरमायनो सानदों नोंथांनाव जिथु गावनि महर मुस्रिखौ लानानै एबा धोन दलदखौ लानानै जों बांद्राय दुगा जानो नाङा मानो होनोब्ला जोंहा बयहाबो सानसे बेबिदि मालायखौ निचा देखायोब्ला मालायखौ जों बेबिदिनो ओ बेबिदिनो गावनि गोरिब माबा माबि होननानै जोङो बुङोब्ला जोंहा जोबोद गाज्रि बेबिदिनो खहा गोग्लैफिननो गावनि ओ माबायाव गावनावनो सानसे सम गोग्लैफिनो बे सानसेखालि बे रिलाइस जानानैसो बुजिफिनदों जिथु दाउ माबाया दाउरायया नङाबथ' बुजिनाय नङामोन बेयो। औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद गोलाव जायो नोंथां दा जोंहा समावबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ नोंथाङाबो आं बेबायदि दसे सम मोननायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय नङा नोंथाङा बेबायदि आंनो जोबोद मोजां स्ट'रि एफा ओ सल'बाथा खोन्थानायनि थाखाय धैन'बाद नोंथांखौ।
औ नोंथां।
औ
नोंथांनिफ्रायबो आङो मोनसे बे काहानिखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय ओंथि गोनां काहानिखौहाय दा जेरै नोंथांआनो खोन्थाखादों जोंहा समाव जानानै फैबाय होननानै। दे होमबालाय ना गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय।